औ नोंथां।
औ।
औ मोजां ना?
औ मोजाङानो दे।
औ मो
औ मोजां ना मा खालामबायथादोंमोन। दायोथ दङ नै ओरैनो ओ जिरायनानैनो दंथयोमोन।
औ औ। दा आ
दा आङो नोंथांजों जोंनि बरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। औ औ औ सावराय जागोन नोंथाङा औ हागोन ना सावरायनो? औ ह सावरायनो हागोन। गोन दे।
अ औ
औ औ।
बर'नि गुबै जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला मा माखौ मिथिनाय जायो? अ ओरैनोथ बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला
औ।
ओ जों गोबां रोखोमनि मोननो थाङो नोङा होमबा। ओरैनोथ' जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जि गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय नङा होमबा गिबियावनो जोंहा जानाय लोंनाय जि जोंनिया ओंख्रि नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
जानाय लोंनायजों ओंख्रिनि बागै सावरायनो हायो। लोगोसेनो जोङो जोंनि जि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे ओंख्रिफोर आरो माबायदिहाय बेखौ गोदोनि स माव बाहायबोनाय जायोमोन आरो आथिखालाव बियो माबायदिहाय सोलिबोदों बिनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायनो हायो नङा होमबा? औ देलाय बुंलाय गोदो गोदायनिफ्राय नो औ औ नंगौ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ नंगौ औ आरो रुनानै जानाय बेबो दङ औ रुनानैबो जायो
औ दा जोंनि बर'नि गुबै जानाय बा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला
औ जोङो सबायजों दाउ औ अनला खारै दाउ
मेवा
औ नंगौ औ नंगौ बेफोरखौनो जों मिथिनाय नङा होनब्ला औ नंगौ ओ दा जोंनि बर'नि गुबै जानायावहाय खारैआ माने बिराद गोनां होननानै जों बुंनो हायो आरो औ नोंगौ खारैया ओ खारैया जोंनि थाखाय माने जोबोद गो नां
औ नंगौ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जि आथिखालावथ जों थाव बाहायो नङा होनोमब्ला गोदो गोदाय जोङो खारैखौ माने बयनिख्रुय बो माने बेखौ माने गोनांसिन होननानै जों सानोमोन आरो नंगौ बेनि जोहैनो औ बुं औ माने बरनि नखरावहाय गंफ्रोमबो नखराव रैया थाखायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। औ नों गौ दा खारैखौ नोंथांमोननिथिं मा मानिफ्राय बानायनाय जायो औ औ। ओ मोजां सोंथि।
औ।
खौ आं नोंथांनि ओ गेजेराव ओ फोरमायनो सानदों। जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि माने बै खारैखौ मोननाय जायो आरो माबोरैहाय बे खौ बानाय जायो नङा होमबा औ नंगौ ओ बेनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानदों जेरै- जों खारैखौ जोङो थालिर नङा होमब्ला! बै थालिर थालिर फस्ला बा थालिरनि मादा थालिराव माने जेसेबांखि दङो ओ फिथाइ फिथाइनि अनगायैबो नङा होमबा! फिथाइनि अनगायैबो जेसेबांखि औ फिथाइयाबो जायो। ओ औ औ औ औ औ थारैनो औ नंगौ।
खांनानै बिगुरखौ जोङो
औ नंगौ आङो दायो जोंनि ओनसोलनि ओ
औ
माने मा बायदिहाय माने खारखौ बानायनाय जायो! बा बबे बबेनिफ्राय जों खारैखौ मोननो हायो। बिनि बागै एसे फोरमायनो नागिरदों। ओ जों जेब्ला थालिर जों थालिरखौनो मोनसे थालिर बिफांखौ जोङो दानफायग्रोनानै बेखौ दानफायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे फोथार ङा होमब्ला मोनसे लांदां जायगा बा सान्दुं नांनाय जायगायाव जोङो बे खौ ओ लानानै थाङो आरो लांखांनायनि उनाव जों बेखौ खौ फिसा फिसा हाखावनानै। नङा होमब्ला! फिसा फिसा हाखावनानै बे खौ जोङो जिरनानै लायोह आरो जिरखांनायनि उनाव बे खौ जोङो फोराननानै होयो। आरो फोराननानै बेखौ जेसेबां खि माने बिनि जिखिनि दै थायो नङा होमब्ला थालिरनि जि बिखं बे बिखङाव जोंहा दैया हाबनानै थायो आरो बै दैखौ जोङो गासै खौबो फोरानजोबो आरो फोराननानै बिदिनो जेब्लानाखि जोङो फोरानजोबबाय फोरानजोबखांनायनि उनाव जेब्लानाखि माने बेखौ जोङो ओरैनो सान्दुङा जुदि गोरसायैनो जुदि दुङोब्ला बा अखाफोर हायाब्ला जों बेखौ ओरैनो जोङो जिबा दिन नङाबा नैजि दिननि उनावनो जों बेखौ खारैखौ बानायनो हानाय जायो आरो जुदि सान्दुंफोरा जुदि एसेबां माने मोजाङै जुदि दुङाब्ला बेखौ जोङो एसे समा गोबाव लायो बे हिसाबै जोङो खारैखौ अ बेबायदिहाय माने थालिर फस्लानिखौ जों बेबायदि बानायनाय जायो आरो बेखौ जेब्लानाखि माने बेखौ फोरानखांबाय फोरानखांनायनि उनाव ज जदि बियो रानोब्ला नङा होमब्ला बेखौ राननायखौ जोङो ओ थायसे जायगायाव जों मा खालामगोन जों बे खौ थुबुर खालामगोन। आरो थुबुर खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ सावना होयो आरो सावखांनायनि उनाव बियो जेब्लानोखि खामगोन नङा होमब्ला खामनायनि उनाव बियो हाथफ्ला जालांगोन औ हाथफ्ला जायोब्ला बेखौ जों मा खालामगोन जों बेखौ बै दै नङा होमब्ला औ दैखौ जोंङो लानानै बेखौ जोंङो जि हाथ'फ्ला दंङ बे हाथ'फ्लाखिनिखौ जोंङो लगायनानै नोंङा होमब्ला बिखौ जोंङो दानिया लगायग्रोनानै लाखांजोबबाय आरो लगाय जोंनानै लाख खांजोबनायनि उनाव इसे इसे बेखौ दै सारसो सारसो बेखौ लगायबाय आरो लगायखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे जायगायाव ओ माने बेखौ ज'यैनो दोननो हायो आरो दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोंनो जेब्ला नांगौ जायो अब्लानो जों बे खौ सरो नोंङा होमबा सरनो थाखायबो ओरैबायदि माने खालामनाय जायो जोंङो गिबियावनो जोंङो गोदो गोदायनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों नोंङा होमब्ला जेब्लानिख्रुइ माने गोदो गोदाय ओ खारैखौ बाहायोमोन बे समाव जों मा खालामोमोन जेब्लानिखि जोंहा ओ जों नारेंखल नोंङा होमबा नारेंखल जाया होनब्ला बै नारेंखलनि जि खिनि ओ जोंहा फिथाइ बे फिथाइखौ औ खथ्रा ना औ बेखौ जोङो एरख'नानै ओ बेखौ जोङो एसे सु्फलंनानै लायो नोंङा होमबा जोंङो नालेंखरखौ ओ मोननै खामानियाव बाहायनाय जायो बिनि माबाखौबो जाबाय नोंङा होमबा बिनि मोदोमखौ खौबो जाब बाय आरो जाख खांनायनि उनाव जों बे ओ एसे फुनानै साफा खालामना लानानै बेखौ जोङो बै ओ जेब्लानाखि जोङो बै खारैखौ होमबा बै खारैखौ जोङो हाथ'फ्लाखौ जोङो लाबोनानै लाबोनानै बेखौ जों बेयाव ग्रोब एबां नांगौ एसेबांखिनि जखानि होनानै ओ जोङो बिदिनो बै नालेंखर थख्लाखौ जोङो सुफ्लुंनानै इसे जोङो गनो हानाय बाय दि जोङो जायगा दोननाय जायो आरो बेयाव जोङो बै जि हाथफ्ला बे हा थफ्लाया गलाङैनि था खाय जोङो बै जिगाब नङा होमबा बै जिगाब खोबो जोङो बेनि सिङाव होनाय जायो आरो आरो बै जिगाबखौ होखांनायनि उनाव बेखौ माने इसे एसेबांखि जायो एसेबां नारसो नारसो खालामनानै जों बेयाव दै होनाय जायो नङा होमब्ला ओ बै दैखौ जुदि होनायाव बै दैया जेसेबांखि माने नांगौ बेखिनि दै खौ होनायनि उनाव बे जि खारै बे खारैनि ओ बै नालेंखर थख्रानि बे सिङाव जों माबा मोनसे बेसाद दोनसिगोन जेरै जोङो दोननो हायो जोङो ओ गिलासफोरखौ दोननो हायो। ब्ला बे गिलासफोरखौ जों दोनोब्ला बै सायाव होनाय जिखिनि दै बे दैया जोंनिया सोबखांनानै बेयो लासै लासै बिदिनो थोबसे थोबनै थोबसे थोबनै गनायनि उनावनो बे जोंनिया खारै महर मोनो आरो
नंगौ आरो बेखिनियानो बुंनो आं नोंथाङा मिथिगौना जे जोंनिथिंजाय आरो जोंनि ओनसोलाव आरो खारैखौ बे थालिर बिफांनि अनगायै जोङो मैथ्रु फिफांनिफ्रायबो जों बानायनो हायो मैथ्रु फिफांखौ बिदिनो दानना लानानै फोराननानै सावनानै जों खारै बानायो आरो लोगोसे
बेसर बिफां जों बेसर खेथि खालामोना औ नंगौ नंगौ बेसर आबाद मावोना आरो सबायनि आबाद मावोना औ जेब्ला बेसर आरो सिबिं बा सबायफोर
खालाम खेथि खालामनायाव
औ गोबां मोनो बिफांफोरखौ नङा होनब्ला औ नंगौ बेखौहाय जेब्ला मारा होखांगोन मारा होखांनायनि उनाव बेखौ सावनानै जों बेनिफ्राय खारै बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो औ नंगौ आरो लोगोसे
लोगोसे नारेंखलनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा
बुंबाय नोंथाङा ननि जि बिगुर नङा होनब्ला बिुर औ बि बे बिगुरखौ सावनानैबो जोङो खारै बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ नंगौ औ
आरो गो जेनेबा गो गोदो मा जायोमोन बिदिनो नोंथाङा होनदोंमोन ना जेनेबा ओ लादु खालामनानै दोननाय जायोमोन न खारैखौ जे गोदो गोदो गोदाय समाव माने मा खालामोमोन बिथ'लायनायनि नेमखान्थिबो दंमोन खारैखौ
औ नंगौ नंगौ मानोबा बर' मानसिया गोबां खारै जायो औ नंगौ अनलाफ्राव खारै जायो सबाय खारै जागोन औ बा मालाबा दालि आरो सज'नाय बिलाइ खारै जानायखौ जों नु
आरो औ मैथा गो
मैथा गोजाया बाराद्राय गोखै होननानै जों मैथा गोजायावबो खारै होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो औ नंगौ माने खारैनि बाहायथि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि जानाय लोंनायाव गोबां
जोङो नुनो मोनबोदों आरो नङा होनब्ला
औ नोंगौ दिनैनि समावबो माने खारैनि जि बाहायनाय बे बाहायनाया माने जोबो बनानै थाङाखै।
थाङाखै नंगौ जोङो दाबो बुंनो हायो जे खारैया गंफ्रोमबो न'खराव थाखायोनो जायनि न'खराव खारै गैया खाय खायसे खायसे मानसिया बुंलायोसो जायनि न'खराव खारै गैया खारै गैया मा खारै मानो खारै गैया जाखो? खारैयाथ' थाथारनांगौ खारैखौनो बानायना लानो हाया मा खालामबाय थायो होननाय मोनसे बुंनायखौबो जों खोनानो मोनो आरो माने माने खारैया ओरैबायदि औ खा
औ खारैया माने जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गोनां मोनसे बाहागो माने जायखौ जों एंगारनो हाया आरो नोंगौ माने खारैनि अनगायै माने खोनानो मोन्दों गोदो गोदाय थ' मा खालामोमोन जोंनिया बै खारैजों नोङा होमबा बै खारैजोंनो जोंनिया मा जाय माने आइजो बाहाय नै मा आइजो माहारिफोरा मा खालामो खारैजोंनो खर' लोबोमोननो थारैनो औ औ जागोन दे उम गोजोनाय थाबाय